हेल'
औ
अ नोंथांजों आङो ओ हाल जांक्रानि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा?
हागोन दे।
ओ हाल जांख्रा होनोबाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा? जोंहा गायनाय गायनाय-फुनायनि जोंहा जि दिनखालि जोबथा सान जायो बै दिनखालि बेखौनो जोङो हाल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो। नङा होमबा?
औ
हाल जांख्राखौहाय मायावहाय खोख्लैगोन जेनेबा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबो हिसाबै खोख्लैगोन नाामागोन?
औ बेयो जाहैबाय जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो महरै जों बुंनो हायो।
आबाद जों ना
औ ओआबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फ्रा गोदो गोदाय गुबुन गुबुन फिसा फिसा फोरबोफोर जोङो फालिबोयोमोन
उम
बेनि गेजेरावनो जोंहा बेयो हाल जांख्रा फोरबोआ बिनिनो मोनसे जोंहा गोदो गोदहाय गिबियाव खोथिया फोजेनायनिफ्राय लानानैनो माइ गायजेनन्नाय गसा लाजेनाय ओ गायजेनन्नाय बिदिनो फिसा फिसा फोरबो फालिबोयोमोन आरो बेनि उनाव जोङो गायनायनि फोरबोआ जेनेबा जांख्रासिमाव जोबहैयो आरो बिनि उनावबो जोंहा आरो दंबावो खाथि माइनाव माइनाव लायनाय माइ हाजेननाय बायदिसिना फोरबो जोङो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आरो फालिबावनाय जायोमोन।
उम
ए
ओ बे हाल जांख्रा फोरबोआ जोंहा आबाद मावनायनि जोबथा दिन हिसाबै जोङो बेहाय गायनायजों माइ गायनायजों लोगोसे जोङो एसे रंजा बाजाबो खालामनाय जायो। ओदिनखालि जोङो खस्थ'आ जेनेबा दैज्लां सेमानि खस्थ' खालामनाया जेदिनखालि जोबथ'नाय हिसाबै जोङो ओ एसे रंजा बाजा खालामनायजों लोगोसे बायदिसिना जामुं बा जौ बेदरनि जोङो लाहार फाहार खालामनायखौ जायगा लानानै जायगा नुनो मोनो
उम
नाथाय आथिखालाव जोङो इसेबां मानि नुनो मोनलिया बेनिबो माखासे खारनफोर थानो हागौ नोंथाङाबो निस्सय मिथियोै जानो हागौ
औ हाल जांख्रा बे सोदोबाथ' जेनेबा हालजोंसो लानानै माबाखानाय हिसाबै दानि जुगाव आरो हाल जों एव एनानै आबाद मावनायखौनो जोङो खम नुसै जेनेबा ओमफ्राय दाबायदियाव गोदो जों रुजुयोब्ला खम जालांबाय ख नुनोसै हाल जांख्राखौहाय। खालामलाखौनो होनजासै दा बेखौ मा बुंनो सान्दों नोंथांआ
ओ बेयो जाहैबाय जोंना आथिखालाव जोंहा समायनि खोब आंखाल बा बोथोरफोराबो जोंहा गोदोनि बायदि नंबांलिया गोदोहाय जोङो आबाद फोथाराव ओ ज दैनि जगार जोंहा थायोमोन दंग' दंलाफोराव दै थायोमोन।
औ
नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि सुबिदाया जोंहा एसेबां गैलिया दुब्लि फोथारफोराव जोंहा न' बां जानायनि जाहोनाव बा अखा बांखाया जोंहा खम जालांनायनि जाहोनाव बिफां लाइफां दानथुमनायनि जाहोनाव जोङो आबाद फोथाराव जोङो नांगौ बायदि जोङो दै मोननो थांलिया।
उम
जाहोनावनो जोङो ओ एखमब्ला हाखु दाखुैब्लाबो जोङो आबादफोरखौ जों मावनांगौ जायो। आरो जोंहा आथिखालाव फ्राय मोसौजों हालेवनाय जोंहा गैबांलिया। मोसौजों हालेवनानै गायनाय गायोब्ला जोङो जोंहा जोबोद टाइम लायोमोन। बे हिसाबै जोङो ओ जांख्रायाबो जोंहा एसे लेट जायोमोन आरो नाथाय दानिया ट्रेक्टर ट्रेक्टर ओंखारनायनिफ्राय जोंहा ओ दसेनो जोङो बा मालाब सोरबा सोरबाथ' सानसेयावनो गायनाय सानसेयावनो जांख्रा बेफोरबायदिबो जाहैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। लोगोसे जोंहा ओ समनि आंखाल जाहैबाय नालाय आजिखालिनि मानसिफोरा ओ सोरबा बयहाबो माने गावबा गाव लाइफआव मुखुब थायो। गोदोथ' जांख्रा होनोब्ला जोङो ओ लिंनांगौ रावखौबो लिंनांगौ होननानै ओ दरखार गैयामोन आरो जे ओ जेब्लानोखि जोंहानाव जांख्रा जायोब्ला बा जोंहा दिनै माइ जोबथा गायोब्ला खाथि खालानि न'खर फोरनिफ्राय बयबो हेफाजाब होफैलायोमोन आरो माने ओ जोंहा दिनै जांख्रा जागोन बेफोरबायदि खोनथालायनांगौ दरखार गैयामोन जेब्ला निखि ओ जोंहानाव जोबथा माय गायगोन होन्नानै मिथियो बयबो जांख्रा जागोन होननानै मिथियो बेनो बयबो लोब लोब फैनानै ओ न'खरखौ हेफाजाब होफैयोमोन आरो।
औ
दानि दिनाव बिदि नंलिया जोङो लिं लिंलायनांगौ आजिखालि बा बबेबा जायगाफ्रावथ' जोङो जांख्राब्लाबो जोङो ओ गायग्रा फुग्राफोरनो जोङो हाजिरा थाखा जों हरनांगौखौ जों नुनो मोनबावो।
ओम दा ओ
बे जांख्रा फोरबोआवनो जोङो ओ रंजानाय बाजानाय ओ जोङो जे जेब्ला बेहाय सोफादेरो बेहायबो जोङो माने ओ दुब्लियावबो जोङो रंजायै बाजायै गायनायजों लोगोसे जेरैबायदि जोङो ओ न'खरनि बिगोमाखौ माइ गायग्रा फोरा माने बिखुआव हाब्रु फुना होनाय बायदि बायदि जोङो ओ रंजानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो गायखांनानै न'आव फैनानैथ' जोङो ओ जौ बेदर बा साहा मुरि बायदिसिनानि जगार खालामनायखौ जों नुफायो।
उम
बेजों लोगोसे आरो गोदो गोदायहाय ओ गोदो गोदायनि जुगाथ' जेनेबा दानि बायदि ग्लबेलाइजेसननि इसेबां गोहोम गोग्लैनाय नङामोन नालाय मबाइल ओ मबाइल बा टेलिभिसन बायदिस दादि बिसेबां ओ गोहोम गैयामोन बे समावहाय माने जोङो जांख्रा जायोब्ला जायनि न'खराव जांख्रा जायो बै न'खराव माने ओ सिनेमा देखायनाय जोङो बेफोरो हुदाखौबो जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो
औ
माने खस्थ' मा खौ जों जा दुब्लियाव सान्दुं अखा जोङो खस्थ' खालामनानै दान्दिसे ओ सम जोङो रंजा बाजा लानो थाखाय जोङो न'खराव जेनेबा ओ सावथुनजों देखायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो
उम
जे हाल जांख्रायावहाय बिगोमाखौ नोंथाङा होनबाय जे ओ हाब्रु फुनो बिखुङाव बिदिे फुननायजों माबाफोर ओ जायो नामा एबा माबा मोनसे फोथायनाय दं नामा?
बिदिथ' ओ फोथायनाय थानोबो हागौ माने आं एसेबां गोथौयै मिथिया
थेवबो जों नुयो आरो माने दुब्लिफोराव जोङो ओ थाङोब्ला दावराव दावसिख खालामनाय जोङो एदावलायनाय नुनो मोनो जखायलायनाय नुनो मोनो हालेवग्राफोरखौहाय ओ माइ गायग्राफोराबो एदावो थिग बेबायदिनो न'खरनि बिगोमाखौ ओ हाब्रु फुननायखौ जों नुयो आरो
उ
जासिगोन नामा ना आरो दंबावो
हाल जांख्रानि सायावथ' इदि आङो माबा सावरायथ खौ नुहर सै
गुबुन माबायाव बारस्लाय जागोनदां
ओ हाल
जे मा आबादजोंनो दा सोमोन्दो थानाय हिसाबै हाल जांख्रानि उनावहाय जों मा फोरबोहाय ओ माबाबावो आबादजों थानाय सोमोन्दो जेनेबा बिनि उनावहाय
बिनि उनावहायथ' जोङो हाल जांख्रा गायखांबाय नालाय बेनि उनाव जोङो ओ माइ नायदिंनाय ओ माइ नायदिंनायबो थायो गेजेराव नायदिंहैनाय जेनेबा माबायदि जादों माबायदि जायाखै बेखौबो जोङो गोदोहाय फोरबो फिसा महरै जों फालियोमोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनलिया बेनि ओ उनावहाय जोङो बे खाथि गासाखौनो जोङो फालिनाय जायो आरो
उम
खाथि खाासा समावथ' जोंहा नै बिथररायफ्रा गोरलै ओंखारो नङा होमबा
औ
बेहायनो माने जोङो माइनाव ओ जोंनि आइ माइनावखौ जोङो बे फोरबोनि गेजेरजोंनो बरायना लानाय बायदि जायो।
बे ओ माइनायदिंनाय ओ बिदि माइ नायदिनायाव आं मोनसे खोनानो मोनदों आरो गोदोनि समाव जेनेबा माइनाय दंनाय हाबाखौ ओ हिनजावफोरखौहाय खालामनो होनाय जायामोन होननानै
औ
औ ओमफ्राय हौवाफोरखौल' खालामामनो होयोमोननो हिनजावफोरा लायनो ओ सावनांनानै थानाय ना मा होनदों आं मोजांहाय मिथिया खिन्थु बिदि होननानै मोनसे फोथायनाय दंमोननो जेनबा हिनजावफोराहाय बे माइखौहाय नायनो हामा एबा माइआ गाज्रि जायो होननानै मोनसे साननाय दं मोननो।
औ औ थानोबो हागौमोन नाथाय आंबो बिनि सोमोन्दै एसेबां माने मिथिया।
औ
जासिगोन दे ना दिनैनि आयदा एसेयावनो दोनथ'नोसै होमब्ला?
औ